औ आरो नोंथां
औ खोनादोंमोन नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ
नोंथांनि सिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोन्थों नोंथां
अ नोंथां आं अब्ला नोंथां आं नोंथांनिसिम बा नोंथांनो कल खालामो होननानै नोंथांजों आं मोनसे दान्सेसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों आरोना नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो
नोंथाङा आंनो थारैनो सम होनो हागोन नामा बे आयदानि सायाव मोनसे सावरायलायनो होननानै बा नोंथांनो आं कल खालामनायनि जाहोनाव नोंथाङा आंनो दानदिसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अब्ला नोंथां जों आयदानि सायाव जा सावरायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे
औ नोंथां
नंला जाबाय
बुंला जोंनि बे कार्तिक
नि बागै खाथिख गासानि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
नोंथां जोंनि बे कातिक मासाव बा कार्तिक दानाव जिहेतु फोरबो फालिथाय बा आबादनि बागै
फांसन
खोनादों ना नोंथां हेलौ
खोनादों नोंथां
औ नोंथां जोंनि बे जिहेथु कारतिक दानाव फोरबो बा आबाद मावनायनि थाखाय फोरबो फालिनाय जायो
हेलौ नोंथां
नोंथां
औ नोंथाङा खोना थारैनो मोजाङै खोनादों ना
औ खोना
औ‌ जों
औ
जोंनिजाय कातिक दानाव बा आबादनि थाखाय ओ जोंनि आबाद मावनायाव बा जिहेथु जिखिनि आबाद मावनानै बा मोजां फिथाइ जाजानो लुबैनानै जोंनि बा एम्फौ एनला सखा बायदिसिना हाग्रानि जिब जुनारफोरनिफ्राय माने बारग'नो थाखाय बा जोंनि आबाद मावनाया मोजां जानो थाखाय जोंनि जिहेथु कातिक गासा फुजा होनाय बे फुजा होनायावनो जोंनि बा जिहेथु नांगौ मुवा नांगौ मुवाफोराव जेनेबा जेरै थाइगिर फिथाइ
औ
थालिर बिफां
औ औ
औवा गोथां लोगोसेनो बुट मुग थाव बा आवा खुन्दुं
सलाय धुप बेफोरखौ माने नांगौ जायो आरोना नोंथां जोंनि बे खाथि गासा फुजायाव बावनो थाखाय बा होनो थाखाय होननानै जोंनि जिहेथु कार्तिक दानाव फोरबो फालिनाय बे माइ आबादनि थाखाय बा जिहेथु आबाद मावानो माथो जोंनि माने फोथाराव बा दुब्लि फोथाराव लांनानै माने जिथु गय गोरलै आरो फाथै बेफोरबायदिखौ माने लांनानै जोंनि दुब्लियाव माने गिबियावनो न'आवनो माने बेफोरो जगारखौ माने लाग्रोनानै जोंनि दुब्लियाव सानद्रियाव लानानै बा जोंनि दालाफोराव लानानै लांना जायो आरो ना नोंथां आरो बेनि लोगोसेयैनो जोंनि बा फोथाराव आबाद फोथाराव माने लांनानै गन जिहेतु औवा गोथां होनदों आङो ना नोंथां
औ नंगौ थारैनो
बे औवा गोथारखौ माने दै दोनानै बेजों लोगोसे आरो थालिर जिहेथु थालिर बेखौ माने हास'नानै माने बेयाव थालिर औवायाव माने सोनानै होनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ
आलारि बाथि बा हक थाइगिर दुनायखं बे थाइगिर दुनायखं जोंनि माने जानाय थाव होनना बुङो आरोना नोंथां जिहेथु जायो बेखौ माने लुना होनानै जोंनि बुध मुग गाजि बायदिसिना जि फुजानि प्रसाद बुस्थु बेखौ माने होनानै आलार बाथियाव माने साथि खाला ल'गायनाय जायो आरो ना नोंथां
आगुथारनो
बे साथि खाला लगायनायनि गेजेरजोंनो लगायखांनानै जोंनि जेथु आबाद फोथाराव एम्फौ एनला बा दाउमा दाउसा जिखिनि बा जोंनि आबादनि बागै माने जायो बा जोंनि खहा खालामा बेनि थाखायनो माने जोङो जमा थानानै माने खनसे होननाय जायो आरोना नोंथां हुर हुर हुर जा सखा माने थां सखा थां जोंनि माने माइ आबादथिलियाव माने बिदि निस्थ' खालामनो नाङा जोंनि आबादफ्राव माने मोजां जाथों बा एम्फौ एनलानिफ्राय बासायथो बा जोंनि बेमार आजार जिहेथु बिफां लाइफां बेमार आजार जायो नालाय नोंथां बेमार आजारनिफ्राय बारग'थों होननानै माने जों बे फुजाखौबा होनाय जायो आरोना नोंथां
नंगौ थारैनो
आरो बिदिजों माने खुगाजोंबो होननाय जायो आरो जोंनि बेमार आजार बा बायदिसिना दावमा दाावसानि थाखाय बारग'थों जों आबाद फोथारनि बा आबादा जोंनिया गोग्गोम फिथाइै मोजाङै जाथों होननानै जिहेतु एसु जागोन होननाय जायो आरो ना नोंथां काति गासार
औ नंगौ थारैनो
बेजों लोगोसे जोंनि काति फोरबोआवनो फुजा होनायनि उनावनो जोंनि बा गलियाव मोसौ गलि होननानै बुङो मोसौ गलियाव माने बे आलारि बाथिखौ बेयावाबबो गंसे माइनावबा लोक्षि हिसाबै मोसौखौथ' जों लोक्षि हिसाबै फालिनाय जायो आरोना नोंथां
औ थारैनो
बेनिनो लोखि हिसाबै बेयावनो कार्तिक फोरबोनि नामाव माने मोसौ गलियावबो जों फुजा बा बिदिनो बुद मुग बायदिसिना बावनानै बावथाय बावनानै मोसौ गलियावबो होफानाय जायो आरो ना कार्तिक दानाव बा कार्तिक फोरबो फुजा फालिनाय दिनाव
अब्ला नोंथां नोंसोथांमोननि बा ओनसोलाव बा कार्तिक गासा दानखौ माबोरै फालियो बा माबोरै नेमै माबानाय जायो एबा एसे फोरमायनो हागोन नामा
अ हागोन नोंथां थारैनो
नोंथां
नोंथाङानो गोबां बाथ्रा बुंलांबाय नंङा होमबा नोंथां
औ औ
जे कार्तिक फोरबोखौ माबायदि खुंनाय जायो नोंथांङानो गोबां बुंलांबाय अब्लाबो आं एसे फंनैसो बुंनोसै आरो नोंथां औ जोंनि ओनसोलावहाय कार्तिक फोरबोखौ माने जोङो आसिन दाननि जोंहा जोबथा सानखालि माने कार्तिक फोरबोखौ जोंहा फालिनाय जायो आरो ना नोंथां औ माने जोंहा आसिन दाननि जि आसिन दान समाव जि जोंहा जि माइ जोंनि जि दुब्लिनि माइ बेफोर माने जोंहा सोमखांबोनानै माने फिथाइ लाहांनो एबा फिथाइ जाहांनो सम जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ बिब्दिनो बै समावनो जोंङो बे दुब्लियाव जोंङो माने जोंहा नोंथांङानो बुंलांबाय जोंहा जोंहा गासा सावनो थाखाय जोंहा गन नांगौ नङा होमबा जेराव जोंहा बे थालिर बिफांनि थुख्रा एबा दाननानै जों बानायो नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
बेखौ माने जोंङो बे गनाव जों बे थालिर दंफांनि जि थुख्रा बेखौ माने जोंङो सोनाय जायो नङाबा दोनाय जायो
औ नोंथां
आरो जोंनो बे गनखौ माने जोंनो जरासे नांगौ ओ मानो जरासे माने मोननै नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ बेनि बेनिबो जाहोन दं मानो होनबा जोंहा जरासेयाव गंनैयाव जोंहा गंसेयाव जोंहा साथि साथिखौ दोननाय जि आरो गंसे जोंहा जि बे फुजानि एबा फोरबोनि मुङाव जि
औ नोंथां
बावनो लानोसै प्रसाद जेरै बुद बाय नारेंखल आरो गोबां बायदिसिना फिथाइ सामथाय नङा होमबा नोंथां बादि दोननाय जायो
औ
औ आरो बिदिनो जोङो बे बे जोङो मोनाबिलि समाव जोंहा दुगैस्रां लोबस्राङै जोङो ओ गामसा गोथार आरो गोदोनायाव फालि लानानै जोङो बे गन्थनैखौ लानानै दै गोथार लानानै जोङो दुब बियाव थांनाय जायो आरो नोंथां।
औ
आरो जों दुब्लियाव थांनानै ओ जोंहा बे गनखौ ज जोङो जोंनि जि माइ थिलि
नोंथां औ
दब्लायनि गेजेराव माने थुनानै जोङो ओ गासाखौ जबा साथि खालाखौ जों सावनाय
औ नोंथां
बिब्दिनो जों सावनानै मा होनो? ओ नोंथाङा बयै बुंलांबो नङा होमबा जोंहा ओ हर सक हर होनो होनब्ला होनदोंना नोंथाङ औ थिग बेबायदि आं आरो गुबुन मोनसे होननाय खोनाहरदों जि जों माने साथिखौ सावखांनाय माने खुलुमखांनायनि उनाव जोङो ओ गुबुन आलदाबो बो होनेरावदों जेरै जोंहा ओ आदा दोल दोल मालायनि माइआ लोरबां लोरबां ओ जोंनि माइाया गोम गोम बिदिबो होननाय खोनादों आर ना नोंथां। गोदोनि एबा बोराय बुरैफोरनि खुगानिफ्राय आरोना। औ बिदि होननानै माने जों खुलुमनानै आरोबाव जों फिन खेबसेयाव न'आव फैफिन नङा मोनथां
औ नोंथां औ
औ बिबदिनो जों न' फ फिनाय जोङो जोंनि गय बारि बायदि बागानावबो लगाय नङा होमबा नोंथां औ बिब्दिनो ओ ज्रिनि जाबो आबौमोननि खुगानिफ्राय खोनानाय बायदिया जे जोङो गय बारियावबो बिब्दिनो जोङो ल साथि खाला लगायना जों बेयावबो माने ओ ओ आदा दोल द मालायनि मोसौ माबा माने जोंहा गय बारियाव लगैनानै ओ जोंहा जि दहायसो आं बुंलांनाय बायदि जि माइ दुब्लियाव जेरै बुङो बिब्दिनो माने गय थिलि एबा गय बागाननि गेजेरावबो साथि गासाखौ लगाना बुंनाय जायोना आरोना नोंथां। बिब्दिनो जि बारियाव गासा सावखांनानै माने बुंनाय जायो आरो ना। जेरै गोम गोम मैगं थाइगं ग्लब ग्लब मालायनि बारियाव बारियाव मिरु सिरु बायदिखौ आं बुंनाय जायो होनदों होननाय खोनादों आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा मोसौबो लौबो जोंहाथ' जोंहा मोसौ नोंथाङानो बुंखांबाय नङा होमब्ला जोंहा मोसौ मोसौखौ जोंहा माइनाव होननानै हमना एबा सानो नङा होनबा नोंथां? औ थिग बेबायदिनो जोङो बे मोसौ जोङो साथि खाला खावना जों बेयावबो बिदिनो बुंनाय होननाय खोनादों जेरै आदा दोल दोल मालायनि मोसौआ लेथें फेथें जोंनि मोसौआ बेहेरा बेहेरा बिदि गोबां खोनादों आरो नोंथां। औ आरो जोङो जोबथारा नुनो मोनोदि जोङो जिहिथु दुब्लियाव एबा जोंहा जि साथि लगानाय प्रसाद बेखौ माने जोंनि गामिनि जि खायफा गथ'फोरखौ जोङो सिरि थांनो खावनानै एबा लायखोमानानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ बे जानायखौ माने जोङो जेबो होना मानो होनब्ला जों बैखालि जोङो बे गथ'फोरखौनो फायनानै जोंनि जि बावथायखौ माने जानानै एबा नाजावबाय होननानै जों सानना लायो आरो नोंथां
औ औ औ नंगौ
अब्ला नोंथां जोंनिथ' समा सफैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ नंगौ